औ खोनादों। नोंथां।
ओ गोजोन मोनाबिलिनि ओ जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
अ' आंबो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलि जासिहरग्रोनाय जाबाय।
अ' नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आं दा न'नि साखाथियावनो एसे जिरायथ'नानै दङ नोंथां।
औ स' नोंथाङा दा फ्रिबोला माने मोनसे खोथा सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
ओ आंङो ओम जिब जुनारनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ सावराय जागोन नोंथां।
उम नोंथाङा उम न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जों मिथिगौ ओ न'आव फिसिनाय जिब जुनार होनना बुङोब्ला मोसौ फिसिनाय ओ बोरमा फिसिनाय ओमफ्राय अमा फिसि नाय बेफोरखौ फिसिनाय नुनो मोनो। आरो गोदोनिफ्रायनो जों बेफोरखौ फिसिबोदों मानो होनब्ला मोसौ फिसिनाय जाय माने मोस फिसिनाया आह सरासनस्रायै जोंनि मोनसे ओ बयबो माने फिसिजानाय जुनाद। आरो बे जि ओ फिसिनाय मोसौ फिसिनायनिफ्राय जों मोसौखो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो नालाय बेनिखायनो जों मोसौखौ बांसिन फिसिनाय नुनो मोनो ओरै जेरैबाय दि आह मोसौखौ गोदोनिफ्रायनो जों मोसौआ आबादजों सोमोन्दो दङ मोसौ मोसौखो जोङो गोदोनिफ्रायनो आबाद माइ आबादफोरानो जा माबा मोनसे आबाद मावनो थाखाय जोङो हाखो हेवनानै हालेवनो थाख खाय जों मोसौखो खौ बाहायोमोन नङा होमबा नोंथां आथिखालावसो साइन्स जौगानायनि जाउनाव बा जौगानायनि थाखायसो जोङो टेक्टरजों टेक्टर बाहायनायखौ नुनो मोनो मेसिनारि बुस्थु बाहायनाय नुनो मोनो नाथाय बेफोर ओं खारैयाव बा गोजाम गोदो मोसौजोंनो हालेवनानै जों आबाद मावनायखो नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां दा बेखायनो आरो बिनि बेल' नं बेनि अनगायैबो जों मोसौनिफ्राय जोङो मोसौखो जों आह गाइखेर ना हायो नालाय ओ बेफोर गाइखेरफोरखौ जोङो जोंनि देहानि थाखाय गाइखेरा जोंनि देहानि थाखाय मोनसे प्रटिन गोनां भिटामिन गोनां नालाय इनिखायनो गाइखेरखो लोंनो थाखाय जोङो लोंनायाव बाह हायो बेनि थाखायनो जों मोसौखो बियो मोसौनि हासारा मोसौनि खि खिया जोबोद मोनसे हासार गोनां नालाय आबादनि थाखाय मोजां बा मायबा मोनसे फसल मैगं थाइगं आबादानो जा मैगं थाइगं फसलानो जा बेफोरनि थाखाय हासार गोनां नालाय मोसौ खिया बेखायनो बे फोरनि मोसौ बेनि थाखायबो जों मोसौखो फिसियो होननानै आं सानो आरो आरो जोङो बेनि अनगायैबो बोरमा फिसिनायखो जों नुनो मोनो बोरमानिफ्राय जोङो बोरमा फिसिनानैबो जोङो ओ बोरमाखौ बेदर म हरै जानो थाखायबो फिसियो आरो लोगोसे जोङो बेखौ आ फ्रामफोर बानायनानै बोरमानि फ्राम बेबायदि फार्म गोबां बोरमा फिसिनानै जोङो ओ फाननानै रां आरजिनायखौ आरनिं खालामनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? हा आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेबायदिनो जोङो अमा फिसिनाय अमायाबोथ' जों अमाखौ जानोल फिसिया बा जानायजों लोगोसे जों जानो थाखाय फिसियो थेवब्लाबो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ फालांगि खालामनानै बा बेपार खालामनानै फाननानै जोङो गोबां रां मोननो हायो बेनि थाखायबो जों अमाखो फियो।
औ
दा आं सानदों दा बेफोर फिसिनायाव जोङो माबायदि फिसिब्ला जोङो बांसिन लाब जागोन जोंनि ओ देहाफ्राबो जेबो जायालासिनो आं माखौ बुंनो नागिरदों जे जोङो फ्रामानो जा बा मोसौ फिसिनायानो जा जों मोसौफोरखौ मोजाङै बा बोरमाफोरखौ जोङो अमाफोरखौ मोजाङै साइन्स सेइन्टेफिक बाहायनानै सेइन्टेफिक मेथदआव जोङो मोजाङै फिसिनांगोन माबायदि समाव माबायदि बुस्थु जाहोनांगोन हां गांसोफोरखौ जाहोनांगोन अमानो मा आदार नांगोन बोरमानो माबायदि आदारखौ नांगोन आरो मोसौनोबो माबायदि आदारखोनांगोन बिसिनि फुड मेनेजमेन्टफोरा माबायदि बेफोरखौ जोङो सावरायनांगोन आरो। माबायदि समाव जोथोन लानांगौ जोथोनाथ' लाखानांगोन बिस सोरनो बिसोरनोबो थाग्रा खुलि नांगोन अमानि थाखाय गन्द्रा नां गौ मोसौ थानाय जायगा गुलि बानायना होनांगोन बोरमा थानाय जायगा मोजां साफा सुफा खालामना होनांगोन जाहाथे न' फिसिनाय जुनार नालाय बेफोरो जोङो जुनारनि फारसे अननांगोन अननाय थानांगोन आदर थानांगोन मोजां बाहायनो रोंनांगोन आब्रुथियै दिसिप्लिनै आ जोबोद आरो बेबादिनो जोङो मोजाङै फिसिब्लासो साफा सुफा खालामबाय थायोब्लासो जोंनि न'नि आबहावायाबो मोजाङै थागोन जेबो माने गाज्रि गेस बा भाइरास बेक्टेरिया बेफोरबायदि सोमजिनो हानाय नङा जिउसाफोर सोमजिनो हानाय नङा जाहाथे मोसौखौबो ओ गाग्लोबनो हागौ नाख्रेबनो हागौ एटेक खालामनो हागौ बा मोसौआव जानाय बेरामबो सोमजिनो हागौ बेखायनो जों गासैखौबो साफायै लाखिनांगोन साफायै फिसिनांगोन नङा होमबा नोंथां। गासिबखौबो जोङो साफ्रोम मोनफ्रोमबो बि थिंखौ जोङो नोजोर होनानैसो जोङो जिब जुनारफोरखौ मोजाङै फिसिलांनांगौ आरो नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो जोङो गोबां बेफोर फिसिनायखौ जोङो बर'फ्रा स्पिसियेलि जोङो गोबां माने मेइन माने ओ हाजिरां खामायनायनि मोनसे जुनार फिसिनायनि बेलायाव रां खामायनायनि माने मोजां राहा होननानै बयबो फिसियो बेबायदिनो आरो बेबायदिनो गोबां रां आरजिगासिनोबो अब्ला नोंथाङा बुं नों थाङा नोंथांनि न'फोरावबो बेबायदिनो मायबाफोर फिसिनाय जुनार दङ' नामा एसे बुंलाय नोंथाङाबो मिथि दङ'ब्ला
औ जोंनि न'आवहाय मोसौ दङ
औ
ओमफ्राय अमा दङ' आरो दाउफोर बो फिसिनाय जायो। बेखौ जोङो माने जानानै आरो देहाखौ माने गोरा खालामनो हायो जेरै- भिटामिनफोर मोननानै आरो जोङो ओ फाननो थाखाय बो बाना मा मा होनो लानाय जायो आरो जेरै- ओ सैमा मावजि बेफोरखौबो जोङो लानाय जायो न' फोर बेंनो थाखाय आरो जोंनि न'फोरखौ ओ समायनो समायनो थाखाय नोंथांमोननि खौ फोरमायनो हागोन नामा मा मा
अ उम नोंथां बुंनाय बायदिनो नंगौ सैमा बेफोरबायदिखौबो जों फिसिनाय नुनो मोनो माउजि । दा बेनि अनगायैबो जोङो मैदेरफोरखौबो फिसिनाय नुनो मोनो । आं सानो जिब जुनाराथ' गासिखौबो जिब जुनार होनना बुङो। ब्ला जोंङो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौबो जोंङो संरैखा खालामनांगोन नंगौ जोंङो नआव फिसिना लाबना न'आव लाबनानै फिसिनो हाया थेवब्लाबो जोंङो हाग्रायावनो बिसोरनि थानाय जायगायानो जाबाय हाग्रा बे हाग्रायावनो बिसोर जाहाथे मोजाङै थांना थायो अब्ला जोंङो हाग्रा ओनसोलफोरखौ फरेस्ट रिजार्भफोरखौ बा फरेस्ट विल्ड लाइफ सेेंसुरि बेफोरखौ जोंङो मोजाङै कनजारभेट खालामनो हानांगो माने कनजारभेसननि मोनसे प्रटेकसन खालामनांगोन। रैखाथि होनांगोन। सोरबा हान्टार बा मैहुर खालामग्रा सिकार फलान मोना ओ बेफोरखौ माने ओ बुथारबायनो नागिरो बेफोरखौ जाहाथे बुथारनो हाया बेनि थाखाय जोंङो मोजाङै बुजिनांगोन सुबुं माहारिया बयबो माने बिनि थाखाय प्रटेकसन मोनसे गार्ड नांगोन। जिब जुनारफोरखौबो मोजाङै संरैखा खालामनो थाखाय जिब जुनार होनना बुंब्लाथ हाग्रा ओनसोलाव थानाय जिब जुनारफोरखौबो जों संरैखा खालामनांगोन आरो बेनि थाखाय बिफां लाइफांखौ नांगोन बिफां लाइफां गैयाब्ला हाग्रायाव थानाय जिब जुनारफ्रा बहा थानो बिसोरो हाग्राफोर खौनो बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौनो जानानै थांना थायो खायसे जिब जुनारफ्रा आरो खायसे जिब जुनारफ्रा गावसोरनि ओ जिब जुनारखौनो ओ बेदर जानाय जायखो कारनिभरास होनना बुङो बेफोर खौ जानानै थांना थायो। दा बेबायदिनो भेस बा बेबायदिनो मैगं थाइगं जानाय गांसो जानाय जिब जुनार दंङ बिसोरबो जाहाथे मोजाङै थायो आं सानो बिसोर मोनजायाब्ला सो जोंनि जायगाफ्राव फैयो गामि ओनसोलफ्राव जुदि बिसोर हाग्रायावनो मोनजायोब्ला बिसोर फैनाय नंङा आरो बेखौ आं बुजियो आरो दा गोबां बेबादिनो जायगाफ्राव हाग्रानि जुनारफोरखौ फैनाय नुयो बा जिब जुनारफोरखौ जोब स्रांलांनाय नुदों जायनि जाहोनाव आंङो मोनथि आं बुजि मोनो जे बिसोरो माबा मोनसे आंखालाव गोलैदों हयटु आदारनि आंखालाव इसोर थैनो गोनां जादों। बा बिसोरखौ प्रटेकसन खा नो रावबो गैया रैखा खालामनाय मानसि गैया दा इखायनो जों मानसियानो बिसो-बिसोरखौबो माने मोजाङै नोजोर होनांगोन बिसोरबो जाहाथे मोजाङै थायो हाग्रायावनो आरो जों न'आव फिसिनाय जुनादखौथ नआव फिसिखागोन। नंङा होमबा दा बि सोरबो हाग्रामानि मोजाङै थांना थायो बिसोरो बेबायदिनो जों नोजोर होनांगोन आरो। अब्ला नोंथाङा जिब जुनार मोजां मोनो नङा होम बा जिब जुनारनि मा बे जुनारखौ नोंथाङा माने नोंथाङा जुनारनि फारसे अननाय दंङ बांसिन माने माबे जुनारखौ बां सिन मोजां मोनो आरो।
आंथ' बां सिन माने सैमाखौ मो जां मोनो माने न' बेंनो थाखायबो लानाय जायो। जेरै ओमफ्राय आरो जोंङो दु-दुस्रा माने जेरै दुस्रा जायगानिफ्राय बायनानैबो लानो नाय माने फिसिनायखौ नुनो मोनो आथिखालावथ' माने ओ मानसिफोरा बायनानै माने आरो बेसोरखौ माने साबसिन बायदि मोननानै लायो आरो नाथाय जोंङो गासै गासैबो जोंनि लकेलाव मोननाय बा दस्रा जायगानिफ्राय ओ एक्सपर खालामनानै लाबोनाय बेफोरबायदि माने सैमाखौ जोङो आं सानो कमपेयार खालामलायनाङा होननानै आरो माने ओ गासैबो जिब जुनार ए खेयानो आरो बिसोरनोबो माने जेरै अनसिनो जेरै बायनानै लाबोनाय फोरखौ अनसिनो ना? बेफोरखौ माने जोंनि लकेलाव मोननायफोरखौबो माने बेफोरबायदि जोथोन खालामो आरो केयार खालामो बिदि समानै माने मोजां मोजाङै नोजोर होनानै केयार खालामनाय जोथोन खालामनायखौ माने आङो बांसिन उम माने खालामजानो लुबैयो आरो आंनियावथ' बिदि सैमा माने बा मावनाय माने दस्रानिफ्राय लाबोनाय बेफोरबायदिखौ नुवाखै। नाथाय आंनियावथ' बे लकेलनियानो दङ आरो
औ अब्ला नोंथां नोंथांजों ओ दिनै नै दा समाव रायज्लायनाय दुगि फिननानै बागै रायलायनाय जोबोद मोजां नांबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। थांनिफ्राय जोबोद बाथ्रा मोनथिदों। गोजोननाय मोनबाय टाउनफोरावबो बिदिनो टपिकखौ लानानै जों सावरायगोन नङा होमबा नोंथां? अब्ला दा टपिक दि समाबो जाबाय सम जाबाय बेनिखायनो दोन्थ'निसै मा नोंथां?
औ दे नोंथां हामबाय सै।